औ खोनादों ना।
औ खोनादों।
ओ ओ दायो होनबा जोङो ओ बर'फोरनि न' लुनायफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै ना।
औ जागोन दे।
ओ बर'फोरा न'खौहाय माबाय दि माबायदियै लुयो। नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा।
अ बर'फ्रा न'खौथ' ना मोननै मोनथाम रोखोमनि लुयोना। ओरैनो बर'फोरनि न'आ साहा मो से। न' थायो ओ जों सानजाहा आरो इदिनो सोनाबहा आरो बिदिनो गलि ना मोसौ दोन्नो थाखाय आरो दाउ दोननो थाखायबो न'ट थायो ना आरो बे न'खौहाय गोदोनिफ्रायनो जोङो मा मिथिंगायाव मोननाय औवा होननाय मोनसे मुवा
थुरि
बेजोंहाय बानायदों आरो ना बानायनानै लायो औ औवाखौनो जोङो गिबि माने न' बानायनायाव बाहायजेनो गोदोनिफ्रायनो बाहायदों आरो ना दाबो बाहायनायखौ नुनो मोनो अब्लाबो आथिखाल आथिखालावहाय मानि आथिखालाव मानि एसे सोलायबाय आरोना औवानि न'फोरखौ माने एसे खम नुयो सैना आथिखालावहाय सिमिटजों बानायनाय इथाजों बानायनाय ना बेफोरबायदि न'खौ नुयो आरो आथिखालाव
औ
बेबायदिनो गोदोहाय जाबायदि न' बानायोमोन आथिखालावहाय एसे एनैबाबो माने सोलायनायखौ नुबाय आरो आथिखालावथ' मा आर सि सि बिल दिं बेफोरबायदि न' नुनायखौ नुनो मोनसै आरो औ गोदोनियावथ' मा
बिगियाननि मुगा नालाय औ जौगाबोनाय लोगो लोगोनो औ दानिया मेचिन नो गासिखौबो दोरोङारि खान्थि खाथि नङा लासिनो गासैबो बेसादफोरखौनो दारिमिनफोरावहाय जोङो दिरुनबानो मोनो नालाय बिदि जाबायदि खालामनो हायो ना
औ
बेखायनो गोदोनिफ्राय गोबां सालायबोबाय आरो
समजों लोगोसे सोलायलांबाय आरो बेयो ना गोद गोदोनि औवाजों लुनाया एसे मानि खम नुयोसै आरोना गोदोनि बायदि बि न‌बां गोदोनाथ औवाजों लोगोसे आरो माने थुरि जोंङो हाग्रायाव मोनोना थुरि हाग ग्रा होननाय बेजोंहाय माने न लुयोमोन आरो माने सान्दुं अखानिफ्राय बारगनो थाखाय माने थोरि न थोरिखौ माने उखुम होयोमोन आरो ना आथि आथिखालावथ थुरिनि सोलाय मा नो थिं बाहायसै ना औ बेबायदि माने जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना ननि बानायनि न बानायनायनि बेलायावहाय
औ दा जोंनिया गंसे न जानोबा औवा नांगौ जाहैबाय थुरि नांगौ जाहैबाय ना गोदोनि दोरोंङारि खान्थिजों लुनायावहाय आरो।
औ।
औ बेबायदिनो गोदोनि न फोराहाय गुसु आरामबो जायोमोन नंङा होमबा। औ थुरिजों लुनाय नालाय। गुसु जानानै। थायोमोन आरो हाफ्राबो गुसु जानानै थ। थायोमोन दानियाहाय थिंजों दुंखावनानै गुदुं। जानाय नुनो मोनो आरो बांसिनाव।
औ। लोगोसे। जे बोथोराबो माने एसे सोलायनायजों बे दुंहाव थासारिया सोम जिदों आरो ना।
बेबायदिनो समजों लोगोसे दावगालांफानांगौ जायो नालाय‌।
औ।
खोनादों ना?
औ खोनादों।
जेनेबा गोदोनि दिनावथ' बेबायदि मानसिफ्रा बांद्राय साननो हनोबो रोङामोन जेनेबा गोदोथारनि दिनावहाय।
औ।
बेबायदिनो सानफा एफा बिसोरबो दावगाबोनाय लोगो लो गोनो थासारिजों लोगोसे सोलोंबोनानै दासिम बेसिम सफैनो हाबाय आरो ओं। उम दायो जोंना गंसे न'-न'-न जानोबा बेखौहाय माब्रै माब्रै बानायनाय बेफोरखौबो एसे सावरायनोसै।
औ सावरायजा
जोंना गसे न' जानोबा गिबियावनो जोंनो इन्जुर बानायनो थाखाय औवाखौनो बा हायो नालाय औवा बा थुरि बा खासि हाग्रा ओं।
औ गोदोनि दोरोङारिनि समाव आरो औ।
जिरनानै लाग्रोनांगौ जायो आरोना।
औ।
उम थुरिफोर बा थुरिफोरखौहाय माने बिदिनो इन्जुर बायदि खानानै हेबनानै हो सिगोन आरो ने।
औ।
औ बिनिफ्राय हाब्रुजों लिरनायबो जायोमोन ना।
हाब्रुजों औ हाब्रुजों लिरनो थाखाय आरो गोबोर खि नांगौ जायोमोन। ना गोबोरखिजों माने मिलायनानैसो हाजों मिलायनानैसो बे इन्जुरखौहाय माने लिरनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो ना।
औ आरो सोरबा सोरबा जुजायबो होफायो खोमा ना?
औ माने हा गोजा लिरबा माने बे इन्जुरावहाय थाया होननानै मिथि मोनदों आरो बेनि ओंखायनो माने गोबोरखि होयोबा माने बे इन्जुरावहाय गोरलैयै सिथाबनानै थायो औ बे जुजाय होनायाबो बिदिनो जु माने बे माबायावहाय मा होनो थालायाव माने जोंनि बे न' बिथायावहाय माने थाया थाया जायोबा माने जुजायखौ सारलाना होयोबा लोगोसे आरो जिगाबफोरखौ औ दानफ्लेना होयोबा माने गोरा थायो होननानै औ आरो लोगोसे मानि न' बिथाया गोरान जायो बेफोरबायदि होननानै फोथायनानै जोङो औ, लगायनानै माने लिरफायो आरो
औ
आथिखालनि न' बानायनायाव मा मा गोनांथि जायो नोंथाङा फंनैसो बुंदो
आथिखालनि बानायनायावहाय बेबायदिनो गुदियावनो नांगोन जोंनो बाला अन्थाइ इथा सिमेन्ट औ बेफोरखौ नांगौ नांग्रोगौ जायो आरो लोगोसे बेफोरखौनो ओ इथाखौ अवालाव होसिगोन जेनेबा इन्जुरावहाय।
औ।
बिनिफ्राय जोंनियाथ' उखुम होनो थाखाय थिंखौनो बाहायसै आरो सिमेन्ट फोरखौबो बाहायो जुदि आरो ससेसे न' लुनो गोसोबा
औ
माने बांद्राय बेबायदि दंफांजों लुनाय औवाजों लुनायखौहाय जोबोद खमै नुनो थांसै आरोना,
औ
उम नङाबाथ' जोङो मिथिंगायावनो मोननाय गोबां बेबायदिनो मुवा बेसादफोर बिजोंनो जोङो गोबां मोजां मोजां लुनानै। थायोमोन गोदोनि दिनफोरावहाय दा गोदोनिफ्राय गोदोनि आरो दानि रुजुनायावहाय नोङो बबे मोनसेखौ साबसिन मोनो?
अ साबसिन मोनो होनबाथ' माने गोदोनि समाव गोदोनि न' बाङा मोजां मोनो आरोना। आरो दानि मदार्नाव माने दा गोदोनि बायदि न' लुयोबा माने समाया आरो गोना माने ओरैनि औ माने गोदोनि बायदि थुरि हाग्राजों औ थासारिजों माने जों खारफा नांगौ जायो गोरोबनांगौ जायो। बेखायनो माने दा मा सोलिदों बेखौसो जोङो मावनो गोनां जायो नालाय बेखायनो माने गोदोनिखौ मोजां मोनबाबो माने बै बायदि न'खौ जों माने लुनानै लानो हाला आरोना माने थासारिजों आरो लोगोसे बेफोर जेरै थुरि हाग्राजों न उखुम होयोमोन बे थुरि हाग्राखौ
औ दायो बारा नुनोबो थांलाना हाग्रा जायगा फोरावसो नुयो हाजो खाथिफ्राव औ
मोजां औ बेफोर मुवाफोरखौ मोनैनि थाखायबो माने औ नेै दा सोलायबाय आरोना गो दोना मोजांमोन मोजाङलाय ना औ जों गोदोनिखौ नांगौ होननानै बुंबाबो जोङो दा बेबायदि बानायनानै लानो हाला बेखायनो माने दानिजोंनो गोरोबनानै थानांसिगोन आरो ना
औ आरो नआ गोबां रोखोमनि थायोना जायगा लानानै जायगा अबावबा बैसां न लुयो अबावबा हानिल' नुयो ओं
औ
अबावबा बालाबारि जायगाफोराव थम्बुफोर खोंनानै थायो,
औ,
आरो बरफ जायगाफोराव थानायफोरा, बेबायदिनो मा न' लुनानै थायोमोनथाय
अ बरबआव थाग्रायाथ' मा
अ न' फिसा फिसा लुनानै थायोना बिसोरो औ एग्लु ओं लुनानै थायो। बेफोरबायदिया माने जाय जायगायावहाय जा मुवा जिरादफोरखौ मोनो बेजोंनो बिसोरो लुनानै थायो आरोना,
औ जायगा लायै जायगा था - थासारि लायो थासारि माने जु जुदा जुदा रोखोमनि न' नुनो मोनो आरो ना?
उम बे बरफ जायगायावथ' जेनेबा औवानि मानि बिदि मोनला नालाय, बिसोर बेजोंनो इग्लु न लुनानै थायो आरो अरफजोंनो
औ ओरैनो बैसां न'फोरखौ माने, औ
उम
बैसाङाव थाग्रा मानसिफोरखौ जोङो मानि थाखाय बैसां बानायनानै थायो होमबा बिसोरो माने, बिसिनि जायगायावहाय जानो हागौ, मानि इसे बेहेर ना दै बरबारि बेफोरबायदियासो मानि बैसां न' लुयो आरो औ
फोर मानसिफोरा हाजो जायगायाव थायो ना?
औ।
बेफोरनो आरो।
औ माने जायगा लायै जायगा जायगानि थासारिखौ नायना, नै न' बांखौ। लुनायखौ नुनो मोनो आरो ना जोङो बे जोंनि बे माने हायेन। एरियायावहाय जोंना मानि गाहाय गाहाय। न'आवनो हाजों नांजाबनाय लुनानै थायो। औ।
बेनो ओबाना सावरायनाया?
औ।
दे होमबालाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ